हेलौ
हेलौ नथां
औ
खोनादोंदा
औ खोनादों
मा खालामदों नोंथाङा
आम दङ ओरैनो
नोंहालाय
आंबो दङ ओरैनो
हा
आंबो दं ओरैनो आंबो दं ओरैनो औ औ होमबा दा जोङो दसे सावरायलायजागोन ना
औ सावरायजायो
औ औ बा जोङो मा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायजागोन नोंथां सावरायनो नोंथाङा एसे बुंदों नामा जोङो मान सानै सायाव सावरायगोन सावरायो
नोंथाङ नोंथाङानो बुंदो नामा
अ बा जों माने मोनसे जोंनाव जे सुबुं फथायरायनाय दं नङा होमबा माने फोथायनाय दं आरो माने मानसिफ्रा ओरैनो सिगांनिफ्रायनो मानि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै मानि हाबा मावनो मोना
औ
नङा होनबा जोंङो बेफोरबादि बाथ्रा बाथ्राफोरखौ लानानै माखासे मानि समाजनि गेजेरावहाय सोलिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन ना
औ मोनो
औ दा बिनि सायावनो मा मा ओ बाथ्राफोरखौ लाबो नै मा मा बाथ्रानि सायाव बा मा मा खामानिनि सायाव याव जोंनि समाजनि मानसिफोरा बेबायदि हामा माया होननानै फोथायो बेफोरनि सायावनो एसे सावराय जासिगोन खोमा ना नोंथां
औ सावरायजायो
औ
सावरायजायो सावरायनायालाय
औ बे सुबुं फोथायनायनि सायावनो सावरायनोसै
औ आं बांद्रायबो मिथिया जेनेबा माबा मोनसे जाबासो मिथियो नालाय
औ औ जेनेबा सावरायनायनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि जेनेबा जाखिनि मोनथियो जाखिनि मोनदांनाय बेफोरखौ सेयार खालामदो आंबो आंनि जेनेबा आंनि फारसेनिफ्राय आं जाखिनि मिथिगौ बेखौ नोंथांनिसिम सेयार खालामसै
जेनेबा बेबायदिनो गोदोनिफ्राय जेनेबा जों न'खराव मोनबोबाय थानाय माखासे जाखिनि आं मिथियो बेखौनो बुंनोसै आङो जेनबा उ गोजानाव थाङोबा माने न'नि बाहेरायाव बबेबा थाङोबा न' सिङावहाय
फ्राय
आथिं सुवालासिनो हाबनो हामा ओंखाम संग्रायाव सिन्देल गाननानै हाबनो हामा बेबायदि होननानै बुङो आरो
औ औ
औ हामा हा मा होननानैल' जेनेबा जोङो बुंनाय खोनोदों आरो दा एक्जेकलि मानो हामा बेखौहाय माने जोंनोथ' खिथाया नालाय
ओम
जायखिया हामा हामा होनबोयो आरो ओमफाय दा बेयावबो जेनेबा ओंथि हाबनानै थायो आरो हामा होननायनि सिङावहाय ओं
जेनेबा जोंनि मानसिफोरा माने बै जेनेबा ओरैबादि दामाव ओरैबादि दाखालाम बेबादि हामा दा बेबायदि हामा होनायनि सिङावहाय मानि माखासे ओंथिफोरा हाबखुमानानै थायो आरो माने ससियेलि दा जेनेबा आथिं सुनानै फैयैनि बाथ्रा दा नोंथाङासो बुंदोंमोन ना आथिं सुवा आथिं सुवाबा न'आव हाबनो नाङा मानाङा बिदि ना दा जेन'बा जोंथ' लामा गोजान थांनाय नङा होमबा बै आथिंजों मानि माखासे बेक्टेरिया जिउसाफोरबो हाब फा हाबनानै फैफायोना मा होननायखौ बुजिदों आङो बेफोरबायदि
जेनेबा लेथ्रा इदि गाबोनाय जायो नालाय
माखासे बेक्टेरियाफोर जिउसाफोर माखासे माबाफोर मानि आथिंजों सिथाबनानै फैफायो होननाय खोनादों आं माने आं बेसेबां सैथो बेखौबो आं बो मोजाङै मिथिया जेनेबा आंनि माबानायाव आरो मोनथिनायाव बेबायदि ओमफाय दा बैफोर बुस्थुफोरा माने सुयोब्ला माने स्र' थाङो आरो माने न'आव हाबफाया नङाबा उननि थाखाय जोंनि थाखायनो एसे जेनेबा मानसिफोरनाव हाबजानो गिनांगौ नालाय दा बेखायनो बेबायदि सु नांगौ होननानै फोथायो आरो दा बिदिजों लोगोसेनो बेखौ सरजाबफानाय जादों दां बेबायदि आरो
उम मिथिया बिदि होननानै मिथियो जेनबा बिजिरना नायोब्ला
आरो नोंथाङा माबाफोर ओ जेनेबा ओरै ओंखाम जाखां उ ओंखाम जाखांग्रोना दुगैनो हामा होनोना ओ ओंखाम जाखांग्रोमोना दुगैयो ब्ला मा होनो सिला जायो दाउखा जायो माबा माबि बेबादि - - बा थ्रा बुंनाय दङना जोंनि समाजाव
औ
आसलथे माने ओंखाम जाखांग्रोमोनना मानो दुगैनो नाङा बेबोथ' मोनसे माखासे जेनेबा रिजनफोर जाहोनफोर हाबनानै थागोन नङा होमबा। ओंथि थागोन बेयावबो दा जेनेबा बिनि ओंथिखौ नायोब्ला नोङो जोङो जेनेबा ओरै जेनेबा जों ओंखाम जाखां ग्रोमना दुगैयोब्ला जोंनाथ' देहाया माने ओरै जों माने दोगोन खालामग्राया मान जों ओंखाम जानायखौ जोंनि द दोगोन खालामग्राया जों ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो माने बेवहाय मानिे बियो बुस्थुखौ ओंखामखौ दोगोन खालामनो थाखाय खामानियाव नांथाबो आरो। माने गरम जायो माने गरम जानानै थायो आरो। दा बे ओंखाम जानायखौ हजम खालामनो थाखाय बेहा खामानियावनो नांथाब थाबबाय नालाय दा बेनो बिराद माने थैनि गोनांथि जायोनो आरो खोनादों नोंथाङा। दा बे थैनि गोनांथि जायो नालाय ओमफाय ओरै दाना दुगैहैयोब्ला दाना दुगैनाय समावबो मा जायोनो ओ थै मानि थैनो थैनि गोनांथि जायोनो बे दुगैनायावबो माने स्केननो माने माखासे थैनि साफायखौ एसे बुरजा नांगौ उदनाय आरो मानि